हेल' नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां खोनादों ओ नोंथाङा कल हरनायनि जाहोना नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों आङो नोंथांजों जोंनि ओ दानाय लुनाय जोङो गोदो गोदायनि बै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंहा ओ दायो लुयो गानबोगासिनो जोमबोगासिनो दङ' नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ थिग बे दानाय लुनायनि सोमोन्दैनो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे नोंथाङा दानाय लुनायनि सोमोन्दै मा मा मिनथिगौ एसे सुंद'यै फोरमायदो
औ नोंथां दा जोंनाथ' दानाय लुनाय होनब्लाथ' जोंनि बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो जोङो दानाय लुनायखौ जोङो नुबोगासिनो दंमोन आरो ना नोंथां
औ
दा गोदो- गोदो बर' आयजोफोरा गोदोनिफ्रायनो ओ न'खर - न'खर बिसोरो हिसानलि इसानसालि गायना लानानै बिसोरो बायदि -बायदि रोखोम बायदि रोखोमनि बिसोरो बायदि रो खोमनि दानाय लुनाय जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां बिसोरो -बिसोरो गाव बिसोरो गावसोरनि गाननाय दख'ना बिसोरनि हौवा- हौवाफोरनि गाम सा बायदि फालि बायदिफोरखौ बिसोर गोदोनिफ्रायनो दाबोबाय थायोमोन आरो नोंथां नाथाय -नाथाय आथिखालाव दा बेफोरबादि दानाय लुनायफोरखौ जोङो न'खर न'खर ओ बारा नुनो मोनला आरो ना नोंथां आथिखालावथ' आथि -आथिखालावथ' गोबां मेचिन - मेचिन बायदिफोर ओंखारबाय बैफोर मेचिनफोरावनो बर' आइजोफोरा जाबायदि बिसोरो आगर आगरफोरखौ बिसोरो डिजाइन होयो बेफोरबायदिनो बे मेसिना बै आगरफोरखौ खम समनि खम समनि गेजेरावनो
खम समनि गेजेरावनो बिसोरो बिसोरो ओ गाननो थाखाय हाथथाय बाजारफोराव लाबोनानै बिसोरो फा फानफैयो आरो नोंथां जों ना - नाथाय जों। दा गोदो गोदोनिफ्रायनो जों दाबोबाय थानाय थानसालियाव गोबां सम नांगौ नालाय बेनिखायनो दा बिसोरो ओ बेखौ दायाबालासिनो बिसोरो खम समनि गेजेरावनो बिसोरो इसे रां होनानै बायनानै लाबोयो आरोना नोंथां। दा जोंनाथ' दा जोंनाथ' गोबां बर' हारिनि गानग्रा जेरै बर' हारिनि सिनायथि होनब्लाथ' जोङो बर'नि आइजोफोरनि दख'ना हौवाफोरनि गामसा आरो फालि आर'नाइ फालिफोरखौ गुबुन हारिफोरा नुुब्ला सिनाय हायो बै गाननाय जोमनायखौ नुबोला। दा बर' आइजोफोरा जेरै दख'ना गानो बेफोरबायदिनो
बिसोरो गावसोरनि सिनायथिखौ होनो थाखाय दख'नायानो बर' हारिनि मोनसे गाननाय जोमनायनि सिनायथि आरोना नोंथां। औ नोंथां। दा जोंना गोबां गोबां दानाय लुनायफोर जोङो दा ओंखारबाय जेरै आथिखालावथ' जों बर' हारिया बेफोरबायादि दानाय लुनाया जौगा थाखोनो नङामोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरबदि खम समनि गेजेरावनो गोबां रां खामायनाय आरो नोंथां नोंथां नों नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा दानाय लुनाय? इनिस बर' हारिनि।
औ नंगौ। नोंथां गोदो गोदाय जोङो आबै आबौमोननि समाव बुंनो थाङोब्ला जों हा दानाय लुनायजोंनो जिउखौ खुङोमोन आरो ना। आइजो माहारि आइजो माहारिया बुंनो थाङोब्ला जोंहा दानाय लुनायावनो मुखुब जानानै थायोमोन आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जेरै जोङो थिग बेबायदिनो गावनि गाननाय जोमनाय थिग बेफोरबायदिखौ जोङो गावनो दानानै गावनो गानोमोन आरोना नोंथां। थिग बेफोरबायदिनो जोंहा जेरै गाव गाननो थाखाय दख'ना बा अग्रुं दख'ना नङाब्ला लांगा दख'ना आरो हिसिमा। गुदुं हिसिमा गुसु ओ हिसिमा। थिग बेफोरखौ दायोमोन आरो बेनि अनगायैबो हौवा माहारिनिबो गामसा आर'नाइ ओ बिहान फालि बेफोरखौ दायोमोन आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
नंगौ थिग बेबायदिनो गोदोनि समावहाय आइजो माहारियाल' नङा जोङो हौवा माहारिखौबो जोङो खायफा खायफाफोरखौ बे जि दानायखौ नुनो थाङोमोन आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
सि दानायावनो जोंहा नांगौ जानाय ओ मुवायानो जादों जेरै जोंनो साल खुन्था नांगौ नङा होमब्ला साल खुन्था थं जायो जोङो बेयावहाय जोंहा ओ सिथुनिखि सि दानोब्लाथ' जोंनो खुन्दुं नांग्रोगोन नङा होमब्ला? खुन्दुं बुंनो थाङोब्ला गो गोदोनि सुबुंफोरा इन्दि एम्फौ फिसिनानैनो दिहुनो मोनो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बे इन्दि एम्फौ फिसिनानै मोननाय खुन्दुंखौ जोङो थावख्रि लुनानै खुन्दुं दहननानै जेब्ला जोङो जि दागोन ना अब्ला जों बे खौ सोंगोन आरोना नोंथां। बेखौ जोङो बबिनाव खुन्दुंखौ थनना लानानैहाय ओ माने हिसानखौ सोंनाय जायो हिसानखौ सोंनाय समाव जोंनो। बेखौ जोङो। गासिखौबो जोङो सोंग्रोना लानानै जोङो बेयाव नोबो। खायगोन आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो थोरगोन बेखौ थोरखांनानै जोंहा जेब्ला साल खुन्थायायावहाय जों लाबोगोन अब्ला जोंहा बेयावहाय नांगोन जोंनो गान्दै नांगोन नङा होमब्ला रासो नांगोन बेबायदिनो माखु नांगोन। थिग बे बिदिनो आरो बेयाव यावहाय नो खननानै जोङो लानाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ
थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बेयाव ओ सालखुन्थायाव दिखां दिखांग्रोना लानायनि उनाव उनाव हाय जोङो मुस्रायावहाय जोङो खुन्दुंखौ थुननानै बे मु स्राजोंहाय जोङो दानाय जायो आरो ना नोंथां माखुआव लगायनानैहाय दानाय जायो। बिदिनो जोङो सि जोमफोरखौ दायोमोन आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथा नंगौ।
औ नाथाय आथिखालाव बे साल खुन्थानि अनगायैबो। जोंहा मेसिनारि ओंखारनाय जेरै लहानि खुन्था नङाब्ला। आगर एरग्राफोराबो जोंहा ओ ओंखारबाय नङा होमब्ला मिसि
नंगौ नोंथां नंगौ
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे गोदान मुगानि मेसिनारि जुग जों दानायखौ नुनो मोनो नामा।
नंगौथां नंगौ नुनो मोनो आंगोनदोथ' जोंना। गांसे गांनै बेफोरबादि दानो गोबाव सम हिसानलियाव जोङो खुन्दुं खुन्दुं रुनानै जोङो बैयाव खुन्दुंफोरखौ जोङो ओ आगर आगर लानानै जोङो निसान सालियाव जों दानाय नुयोमोन नाथाय आथिखालावथ' जों गोबां गोबां बेफोरबायदि जोङो नुनो थांला दा खम बिबाङै जोङो न'खर न'खर जोङो नुनो मोनो सासे सानै नङाब्ला स साथाम साब्रै बेफोरबायदिल' जोङो न'खर न'खर जों सानसालियाव हिसानलि गायनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथां ओ गोदो ओ गोदोनि दिनाव नख नख न'खराव न'खराव गोबां गोबां हिसानलिफोर दंमोन नओमथा बिसोरो समनि थाखायबो आरो बिसोरनाव बिसोरनाव सम समाबो गै गैलिया । दा बेफोरो।
दाना दानोबो बिसोरो सम गैलिया बिनि थाखायनो बिसोरो एसे रां बाहायनानै बे हाथाय बाजाराव थांनानै जिबायायदि बिसोरो दायोमोन बिसोरबाय बेफोरबायदिखौनो बिसोरो रां होनानै लाबोनानै बिसोरो गानो आरो ना नोंथां दाथ दाथ बिसोर उम बेफोरबायदि खम समनि गेजेरावनो गोबां रां खामायो आरो नोंदां जेरै बर' हारिनि बर' हारिनि जेरै बैसागो फोरबो फैब्ला जोंनाथ गोबां गोदान गोदान जोंनो आरनाइ दखना बायदिसिनाखौ जोङो बायो आरो नोंथां बै बाइबोलाथ जोङो बेखौ फाननो उम्म खम समनि गेजेराव हिसान हिसानसालियाव जोङो दानो हायाना बेनि ओ बिसोरो ओ मेसिनफोराव दाना लाबोनानै हाथाइ बाजारफोराव फानफैनानै बिसोरो खम समावनो गोबां रां खामायो आरो नोंथां। दा गोदो औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि बे दानाय लुनायजोंबो जों हा गोबां रांखावरि ओ आरजिनो हायोना आरोना नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बिथिंखौ जोङो जौगाहोनो हायो जोंनि लाइमोन फ्रा ओैरैनो थाया बालासेनो समखौ ओैरैनो हगार हरा रा लाबासेनो दानाय मु दानाय लुनायावबो मुखुब जानानै रां खामायनो नांगौ आरो ना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
अ। अब्लासो ओ जोंनि दानाय लुनाय बा जोंनि ओ जेरावबो गोसारहैगोन नङा होनबा नों
नंगौ नोंथां नंगौ।
नो थाङोब्ला जोंनि आरनाइ जोंनि आरनाइआ थ जोबोरैनो मुंदांखा आरो मान गोनां नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
गाव गावनि आखाइजोंनो दानानै जोङो ओ बेखौ मान होनाय बेफोरबायदि ओ गो मोजां मोजां खामानियाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नों
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
गिदिर सुबुंफोरखौ मेल मिथिं दावथिंफोराव जोंहा मान होयो। अब्ला जोंहा जोबोरैनो समायना रमायना फाख्रा सिख्रा आगरनि नुयो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ जोंनि आरनाइखौ दासान्दै ओ जोंनि सुबुं माहारियाल नङा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बाख्नायनो हमदोंसै आरो बाहायनो बा लानो हमदों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। थिग बेबायदिनो जोंनि आरनाइआ गोसारहैदों आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंनि दानाय लुनाया ओ सोलिगासिनो आरोना नों थां गोदोनिफ्रायनो आरो जाहाथे इयुनावबो बेबायदिनो सोलिलांबाय थागोन जोंनि जोंबो अनसायजाथों नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ।
जोंना समाबो जाबाय नामा बिदिब्ला नोंथां? बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां।